हेलौ औ औ नोंथां
हेलौ
औ औ खोनादों हेलौ हेलौ हेलौ
हेलौ नोंथां
औ औ
औ औ खोनादों औ औ हेलौ हेलौ हेलौ
हेलौ
हेलौ औ औ खोनादों खोनादों औ औ गोजोन बेलासि नोंथांनिसिमबो
ओ नोंथां आं नोंनाव कल हरनायनि आन्दोआव मोनसे बा मोननै बाथ्रासो दङो नोंथां आं एसे सावरायनो लुगैदोंमोन नोंथां औ नोंथां औ माने जोंनि बर हारिनि ओ गोदो समनि हाबा आरो दानि समनि हाबायाव माबायदि ओ मोनसे गोरोबै मोनसे ओ माबा फैदों जेनबा मोनसे गोरोबै थासारि सोमजिखांदों आं बिनि सायाव रायलायनो नोंथांनिसिम फन हरनाय जादोंमोन नोंथां दा नोंथाङा
औ हागोन हागोन नोंथां मानो हाया जानो
औ दे होमबा नोंथां जेनबा ओ आं नोंथांनियाव ओ
गोदोनि जोंनि बर आव मा बादि हाबा जायोमोन बेखौ आं नोंथांनिफ्राय सोंना लानोसै आरो दायो माबायदि जायो बेनिफ्राय आंनिफ्राय नोङो बेखौ मिथिनो हागोन औ दे दे दे जागोन नोंथां
अब्ला नोंथां नोङो गोदो जोंनि बर हारियाव माबायदि जोंनि आजै आजौफ्रा
औ जागोन दे दे दे गोदोनि आजै आजौनि हाबा खुंनायखौ नोंथाङा मिथिनो लुगैदोंना औ औ औ औ औ दे बिदिलाय
ओरैनोथ जों मिथिगौ हाबा होननाय मानि सासे सिख्ला एबा सासे सेंग्रानि गेजेराव जायो नङा होनबा औ औ अ सैथो नोंथां सैथो
हाबा होननाय बुस्थुआ सासे सिख्ला सासे सेंग्रा एबा बिसोर सानैनि गोसो गोरोबनाय ओमफ्राय ननि बिमा बिफानि गेजेराव रायलायनायनि गेजेरजों जायो जेनेबा गोरोबलायनायनि गेजेरजों खोनथ गोरोबलायनायनि गेजेरजों औ-औ उम थिं गोदोनि बेलायावथ जोङो खोनानो मोनदों खोनानाया एसे-एसे नुनोबो मोनदों जे मा होनो गोदोनि दिनाव जेनेबा।
गोसथोलायनाय सम गोसथोलायनानै लानाया खममोन आरोना अ नोंथां औ गोसथोलायनानै लानायखौ जोङो फ्रायानो नुहुराखै मानो होनोबा गोदोहाय बेबायदि नेमानो गैयामोन माने बिमाफाया नायलायनाय नङाब सोरबा जाथि। खुरमा बाय-बाहागिया माने नायनानै दोनखानाय औ नोंथां औ बेखौसो मा होनो हाबा एबा जुलि होनाय जायोमोन आरोना औ नोंथां औ ओ सोरबा बाय बाहागिया सोरखौबा फसायनाय दङबा एबा मेगन नोजोराव नांनाय दङ।
जाय गावनि बिबोनां जानाय एबा बियादै जानाय एबा बिजायं जानाय दङ जाय सेंग्रा बेनो लाबोनो थाखाय जों माने रायथिनायखौ नुनो मोनदों बांसिनानो औ बै समाव माने।
जेन‌गावसोर नखरनिजों-नखर हिनजावनि बिमा-बिफा एबा हौवानि बिमा-बिफाजों रायलायनायनि गेजेरजों मोनसे खोथायाव फैयोदि-खोथायाव फैयोदि माने जुलि होनोसै एबा।
मा होनो हाबा होनोसै बै समाव माने बिसोरनाव नायलायनाय सम गैयामोन आरोना जेनेबा ओ जोंनिफ्रायसो जोंनि हौवानि नखरनिफ्राय हिनजावखौ नायनाय एबा हौवानि नखरनिफ्राय हिनजावनि नखरनिफ्राय हौवानिनाय नाय- नायफैनाय बिदि नेमा गैयामोन। हायोमोन खालि।
मानो हिजावनि नखरा मा होनो हौवानि नखरखौ नायफैनाय खौबो मा होनो जाथि खुरमा बा सिख्ला फैनानैसो नायफैनाय जायोमोन आरोना औ नोंथां औ औ ओमफाय बेबायदिनो हाबानि समाव हिनजाव।
लाबोबाय बिनि उनाव हाबा नि होनाय जाबाय जेरै जुलिनि समावसो नुलायनाय जायोमोन आरोना हौवा गोदाननि मोखां एबा हिनजाव गोदाननि मोखांखौ औ गोदोहायथ ओ बेमफारथि दामनायजों। गोगोम खुंनाय जायोमोन जानायाथ उम बेमफारथि दामनाय एबा सिफुंबो सुनाय जायोमोन जानाया सिफुं ओमफाय बेमफारथिजों बरायनानै लाबोबाय ओमफाय बिनि उनाव हाबा होफैबाय। जों एथग्राबबो गोथौ। थांनो नांला जेनेबा जोङो ओरैनो गोदोनिजों दानिजोंसो एसे नायनो रुजुनानै नायनो नागिरदों नालाय गोदोनिया गाजा गोमजा जायोमोन आरो गासिबो लोब लोब। हेफाजाब होफैनाय जायोमोन नोंनियाव जा दं एसे आंनियाव जा दं एसे। एसे बे गामिनि मानसिफ्रा एसे मा होनो बानलायनाय सिस्टेम दंमोन आरो माने बा औ-औ बानलायनाय दिन नोङो आलु सेरसे होफैबाय नङाबा बानलु सेरसे होफैबाय बिदिनो। सोरबा माइरं एसे होफैबाय बेबायदि। बिदिजोंनो मा नो हाबा खुंनाय जायोमोन गोदो गाजा- गोमजायै गोदो मानो होमबा जों मिलायनानै थायोमोन बांसिन।
अब्ला नोंथां गोदोनि हाबाया थ गाजा गोमजायै जायोमोनना नोंथां औ-औ। अब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनि बे गोदोनि हाबानि सायाव फोरमायनायनि थाखाय ओ आं नोंथांनिसिम दानि बा जोंनि बर हारियाव हाबाया मा रोखोम
बेखौ फोरमायनोसै ना नोंथां औ-औ जायो गोदोनिजों दानिजों जेनेबा माबायदि गोरोबलायिबो थानो हागौना गोदोनिया माबायदिमोन दानिया माबायदि बेखौथ जोङो एसे रायलायनायनि गेजेरजोंसो मोनथिगोन नालाय बेनि थाखायनो आं नोंथांखौ इसे फोरमायनो होनानो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय आरोना नोंथांनिसिम औ।
ओ‌ गोदोनि समावथ बिदिनो नोंथां नोंथाङानो फोरना-। फोरमायलांखाबाय जे नायलायनानै जेनबा थुरि नुब्ला बाथि गारो होनलायनाय सोदोबबो दङ बेखौ जोङो उननि समाव गोथौ रायलायगोन दायो जोङो जास ओ ओरैनो सरासनस्रायै जेनबा दा माबायदि जालां खौ मा होनोबा दायो जोंनि बरनियावबो गोबां मबाइलफ्राव बा टिभिफ्राव नायनानै बे ओ जेनबा
नायोना औ -औ- औ- औ आइजोफोरा बिथांमोना मा सोलोंखो जे
टिभि सिरियालाव माने बिसिना हाबानि सिगां ओ मेहेन्दिनो मेहेन्दि माबा माबि फुनलायनाय जायो दा ओ जोंनि बरनि माखासे आइजोफ्राबो बेखौ भि सिरियेल नायनानै दा बे मेहेन्ददि फुनलायनाय बेफोरखौ जोंनि हाबानि गेजेराव नुनो जेरै बियो जोंनि जोंनि हारिनि जों जेबो गोरोबनायानो नङामोन जेल अब्लाबो जोंनि हारियाव जोंनि सुबुंफोरा बा जोंनि बर
आइजोफ्रा बेखौ टिभि सिरियाल नायनानै दा बिसोरो बिदि सोलोंबाय औ- औ आरो दा बियो
जोंनि ओ हारिनि गेजेराव मैखोमै जायगा लाबाय जायखौ जोङो दा एंगारफिननोबो हायाखै जेबो खालामफिननो हायाखै बिनि उनाव मा खालामबावगोन
गोदोनि दिननि जों दानि दिनजों अनेक ओ मोनसे गोरोबलायै नुनो मोनो गोदोहाय जाबायदि ओ खाम जथा सिफुं दामनानै बर हारिनि दामजुफोरखौ दामनानै जोङो हाबाखौ हाबा हुखाखौ खुङोमोन ओ दानि खेथ्रआव बा दानि थासारिखौ नायोब्ला जों बेफोरखौ बांद्राय नुनो मोनला ओ दायो बांसिनै ओ माबा दि जे दामनाय होनो जायखौ ओ साउनद बक्स गिदिर गिदिर जायखौ दाम ओ मोनसे मेथाइ दाम होबा बे मेथाइआ गोबारै रिंसारो बेफोरबायदि आगजुखौ लानानै ओ हाबाफोरखौ खुंनाय जायो आरो जोङो जोंनि दानि हाबायाव बरहारि माहारियाबो रांखान्थियाव एसे आवगायनायलाय ओ ओ रां रुफानि बारा अभाब गैयालाय उम गैयै जानायलाय जोंनि हाबा खुंनायाबो गिदिरनिफ्राय गिदिरसिन जालांगासिनो ओरैबायदि नुनो मोनो नोंथां ओ मा होननो थाङो- थाङोब्ला जेनबा नों बिदि खुंनो हादोंब्ला आं मानो बिदि गोजौ गिदिर खुंनो हाया। बिदि थासारियाव सहैनायखौ आं नुनो मोनदों ओ माने गावजों गाव जुजिलायनाय बादि नांलायनाय बेफोरखौ जेबो ओ माबा सानालासे जेबो न जेबो खोथा सानालासे बिसोरो गावजों गाव बादि नांलायगासिनोसो दङ।
जायखौ जोङो बे रां रुफाखौ बिदि हाबायाव लाब लाब साबसाब बाहायामोनबा जोङो उननि
जोंनो जे संसार जालांगोन बे संसार जालांनायाव जोङो बे रांजोंनो जोङो संसारखौ आलो गोजोनै जालांगु जालांगोन हागोन बेखौ आं सानोमोन आरो नोंथां। गोदोनि दिनावथ' मा नों गामिनि मानसिफोरनो एसे जा एसे अमा बेदर बा ओंखाम बा साहा गरदसे लोंहोनो हाबाय बेजोंनो गोदोनि सुबुंफ्रा जोबोद गोजोननाय मोनोमोन। नाथाय दानि जुगाव बिदि नंला ओ जानाय लोंनायावबो एसे खम मोनजादोंब्ला न फारसे फैफिननानै बखिलायनाय बा दुसिलायनाय जायो नोंसोर नोंसोरनि हाबायाव बिदि जाहोदों जोंबो बिदि जाहोगोन बिदिबो खोथा फैनो नागिरो ओ। बुंनो थाङोब्ला जोंनि गोदोनि आजै आजौनि बा जोंनि हारिनि गोदोनि हाबा हुखायानो मोजांमोन। बै समाव लाब लाब साब साब रां रुफाबो गारनाङामोन जा एसे मोनजादों गामिनि मानसिफ्रा गोजोनोमोन बिदिनो आरो नोंथां दाथ उ गुबुन जाथिनि बा गुबुन हारिनि ओ धोरोम दो सरि बु गुबुन हारिनि ओ मा होनो बेखौ आसारखान्थि औ सैथो नोंथां सैथो नोंथां औ आसारखान्थि बेफोरखौ बोजबबाय आरो जाय जोंनि हारिनि थाखाय साबजाथाव नङा। खौ जोङो इसां हागौ इसां बोखारनांगौसोमोन आरो।
अब्लाबो माथो होनबावनो समजों लोगोसे बयबो ओ खारफायो। समानो बयनिख्रुइबो देरसिन ओ फोरोंगिरि बेखौ बयबो मिथियो। दा बिदिनो बे बुस्थुआथ' दानि हाबायाथ' थ' जेनेबा ओ मा होनो इसे ओ अनसुंथाइ हिसाबैथ' हरनाय जायोना दाथ' बेखौ इसे फोरमायनो हागोन नामा? गोदोथ' जों बै जों गोदो नुहुरनायाव एबा नुनो मोननायाव जोङो माने बे बुस्थुखौ माने नुनो मोनाखैमोन। खैमोन आरो ना बे बुस्थुआ ओ माने जोंनाव बेबादि हिनजाव गोदाननिफ्राय हरनाय एबा माबा मोनसे अननानै हरनाय बेफोरबायदिखौ हरनाय नुनो मोनाखैमोन आरो ना दानि जुगाव जेनेबा जों नुनो मोनबोदों एसे एसे बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा दानि मुगानि
औ नोंथां हागोन औ अनसुं सुंथाइ होनोब्ला नोंथां जेनबा आथिमंगल थांनाय बे आथिमंगल थांनायाव ओ गावनि हिनजावनि बा आइजोनि बिमा बिफाया गावनि फिसाखौ मोजां संसार रायजो मोनजाहैथों होननानै ओ जेनबा माखासे
साजायग्रा बेसाद
फोर जेनबा नआव बाहायग्रा बेसादफोर सोर-सोरनिबा सोरनाबा रां रुफा हरफायो सोरबा हानायफ्रा हरो हायैफ्रा एसेबाबो जेन'बा नखर सालायनायाव बा नखर खौ सायस नुनायाव समायना नुनायाव जाहाथे हेफाजाब होयो बेफोरबायदि बेसाद हरफायो जेरै
जि दोमग्रा गद्रेसफोर बिदिनो सोरबा सोरबा रां रुफा बियो गोदो गैयामोमबाबो दा सोलिबोबाय आरो नोंथां। औ औ औ माने गोदोहाय बे जोथोब हरनायावथ जोङो मोसौ-मोसौ एबा माबा मोनसे जुनार हरनाय जायोमोन खिन्थु दानिया आलदा जाबायना नोंथां। औ औ औ।
अब्ला नोंथां ओ बिदि रायलायनानै आं गोजोननाय मोनबाय नोंथां जोङो मिथिबाय जाहोनफोरखौ जेनबा मानि थाखाय गोदोनिजों दानिजों जोंनि बर हारिनि हाबा हुखा खालामनाया मिलायला। नोंथाङाबो निसय मिथिबाय जानांगौ?
औ मिथिबाय गोदोनिजों दानिजों बुहुत फारागथि नुनो मोनदों। औ। गोबांथा गोजोननाय थाबाय। दोनथलायनोसै नामा? औ जागोन दे जागोन। दे गोजोनथों। जाबाय औ दे।